हेलौ
औ औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनाबाय नोंथां दे
दा नोंथाङा फ्रियैनो दंथयोना
औ नोंथां फ्रियै दङ दे रायज्लायनो हागोन
हेलौ नोंथां
औ नोंथांना नेट गैया नामा
हेल
हेलौ
औ
हेल औ आ खोनादों नोंथां दे बुं खोनायाखै नामा नोंथांना औ-औ खोनाबाय खोनाबाय औ दे बुंदो दे नोंथां
दा नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां
नोंथां औ दे सावरायनो हागोन औ
दा जोंनि आं नोंथांजों सावरायनो लानाय टपिकआ जाहैबाय सासे सुबुङा रां खामायनाय एबा आथिखालाव सासे सुबुङा मा मा रोखोमनि रां खामायनाय जायो बेफोरनि बागै नोंथाङा आंनो
आं आंनिसिम एसे फोरमायना हरनो हागोन नामा हायो नोंथां जा एसे एनै बेख हानो एसेबां फोरमायहरसै नङा होमबा नोंथां औ जोंहा दानि जे सोलिफुबाय थानाय बेफोर समफोरावबा जोंहा जिखुनु आरोना माने जोंहा ओ थांनानै थानाय बेलायाव जोंहा राङानो राङाबो गोबां मा होनो जोंहा गोनांथि नङा होमबा नोंथां औ-औ राङा फार्स्टआव जोंनियाव थाग्रोनांगोन अब्लासो जोङो गासिबो खामानिखौ मावजोबनो हागोन नङा होमबा जेरै जोंहा ओ बेबो रां खामायनो थाखाय जोंहा गोबां ओ खामानिफोर थायोबा जोंहा फालांगिफोरनि गेजेरजों बा औ जिखुनु बिथिंजोंनो जोङो गावबा गाव आइदियाजों जोङो मोनफा मोन फा रां खामायनायनि आइडिया थायो नालाय दा आङो मोननैसो माने बिदिन्थिफोर होलांसै आरो ना रां खामायनायफोरनि हेल' औ जेरै जोङो रां खामायनाय होनोब्ला ओ रां खाय खामायनाय होनोब्ला जोंहा गोबां लामाफोर दङ जेरै जोंहा ओ खायसे मानसिफोरा मा होनो जबफोरबो थायो नङा होमब्ला गोबां गावनि नाजानायनि गेजेरजों बिदिनो ओ नागिरै नागिर नागिरै मोनसे जब मोनो बे जब मोननायाव जब मोननायनिफ्राय बिथाङा मा बिथांनि बिथाङा माथे रां मोननायाव गोरलै जालाङो आरो आरो जोंना गुबुन फारसे सुबुंफोरा जाय नाखि जबफोर गैया बिथांमोनहाबो फालांगि मावो जेरै फालांगि होनोब्ला अनेक जोंहा जेरै ओ मैगं थाइगं होन दिनै आरो बेफार फालांगि बिदिनो दाउ अमा बेफोर बेफारि बेफार फालांगि मावनानैबो जोङो रांखौ आरजिनो हायो जेरै जोंहा
माबा होननानै बुङोब्लाथ' मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बिदिनो आरो न'आव बायनानै जेनेब्ला न'आव गायनानै बिदिनो बाजार हाथायफोराव जेनेबा फानहैनाय फानहैनानै माने जा रां मोनो बेफोरजों जा न'खर सालायनाय बेफोरो बेफोरजोंबो जायो आरो नोंथां
औ
औ नोंथांमोनथिंबो बेफोरबायदि माने बेफार फालांगिनि थाखाय सुबिदा गोनां नंगौना नङा जायगाफोरा जेनेबा मैगं थाइगंफोर औ फोरमायना होदो नोंथाङाबो दे
औ
औ जोंनिथिं रां खामायनाय होनब्ला गोबां सुबुङानो म नुनो मोनो नोंथां
जायनि जा जायफोर सुबुङा जोंनि ओनसोलनि खाथि खालायाव थानाय सुबुंफोरा सोरहाबा आबादजों खामानि बिजनेस फालांगि एबा जेरै जों बिजनेस बुंब्ला दंफां फालांगि मा अमा एबा जों सुबुंफोरा गोजान गोजान जायगायाव थानानै रां खामनायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां जायजों बिजनेस बुङोब्ला फालांगि दंफां फालांगि जेरै जोंनि खाथि खालायाव थानाय दंफां फालांगिनाय जेरै जोंनि खाथियाव थानाय बिदिनो बयलार फाराम अमा फाराम बेफोरजों जोङो खालामनानै गोबां रोखोमनि आ राहा नुनो मोनो जायनि जाउनाव जाय सुबुङा सासे फालांगि सुबुङा मोनसे खामानि एबा मोनसे समाव खहा जाब्लाबो ना गोबां नांथाब नाजानायनि गेजेरजों एबा सिगाङाव रां खामायनायनि गेजेरजों सासे फा
जाफुंसार फालांगारि जानो हायो नोंथां औ हायो नोंथां हायो नाथाय जों नुनो मोनो सोरबा सोरबा सुबुंफोरखौ से खम जाबोन एबा साबसे समाव मालाबा समाव हागार थाङो औ
बेफोर नाथाय बेफोरबायदि सुबुंफोरा सानसे समाव जाफुंसार फालांगियारि जानो हाया आरो नोंथां नि जाहोनाव जों नुनो मोनो नांथाब नाजानानै एबा खहा जाब्लाबो खनसे जों मुलाम्फा जागोन साननानै मावोब्लासो जों जाफुंसार फालांगि जानायखौ नुनो मोनो सासे सुबुङा
नंगौ
बेनिखायनो जों माखासे सुबुंफोरखौ मा होनो बिदिनो थालांनायखौ नुनो मोनो रां खामायनायनि जाउनाव एबा रां खामनायनि लामायाव नाथाय जोङो नुनो मोनोदि बिजनेस बुंब्ला
बुङोब्ला गुबुन मुलामफाखौल' नायनांगौ जाया एबा गुबुननि थाखायबो जों मुलामफाखौ साननांगोन
जाय जों नुनो मोनोदि दंफां हानाय जाय जोंनि दावराव दावसि जायो गोबां रोखोमनिनो खाथि खालायाव थानाय फरायनाय सासे सुबुं एबा माबा मोनसे खामानि मावनाय थिफुं लानायफोराव बे दंफां हानायनि मेसिना गोमनाय आवासजों जोंनि माखासे फरायनाय एबा थिसन लानाय सुबुंफोरा खोनासंनो हायैनि जाउनाव माखासे माखासे जेंना जेंसिजों मोगा मोगि गोनां जायो एबा माखासे सुबुंफोरा मा होनो बेफोरनि जाउनाव गोबां रोखोमनि जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो नाथाय बैसोर सुबुंफोरा माखासे मा होनो गुबुननि थाखाय मुलामफा एबा गुबुननि थाखाय मोजांखौ सानालासिनो गाव गाव गावनि थाखायल' मोजांखौ साननायखौ नुनो मोनो नोंथां बेफोरो नाथाय जोंनि थाखाय गोबां मा होनो जेंना जेंसि गोनाय जादों जायनि जाहोनाव नुनो मोनो ब्रयलार फाराम एबा मा होनो अमा फारामफोरा जोंनि खाथि खालायाव लुनानै जाउनाव माखासे सुबुंफोरा बेफोरनिफ्राय मोननाय एबा बेफोरनिफ्राय
निफ्राय गबोनाय
खि हासुदै एबा बिनिफ्राय गेसफोरखौ मोनामजानानै माखासे सुबुंफ्रा बेराम जानायखौ नुनो मोनो एबा माखासे सुबुंफोरनि जाउनाव ओम न' खाथिफोराव थानाय मा होनो सुबुंफोरनि ओंखाम जानाय बिदिनो दै लोंनाय माखासे बिदिनो जेरै मा होनो जानाय लोंनायनि सायावबो गोबां रोखोमनि बेमार जानाय एबा मोनामनाय थामफै बानायफोरखौ नुनो मोनो जाय सुबुङा गाव गावनि एबा मुलामफाखौल' सानो नोंथां बेफोरबायदिया जोंनि थाखाय गोबां गाज्रियैनो गोहोम‌ गोग्लैदों एबा बेफोरबायदि बिजनेस मावनाया गोबां गाज्रियैनो जोंनि थाखाय मा होनो जेंना जानानै फैनो आरो नोंथां
औ औ
आरो जों रां खामायनाय बुङोब्ला जोंनिथिंनो थाङो आबाद मावनानै रां खामायो गोबां सुबुङानो जाय जोंनि आबाद फोथारफोराव जों आबादफोरखौ नुनो मोनो जेरै जोङो केरेला बिदिनो बिदिनो मा होनो भिन्दि खांख्रिखला थाइबें बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ एबा
बा उम उम उम औ रां खामायो आरो माने न औ
बेफोरबायदिजों रां खामा
औ औ न'खर सुंथानो औ न'खर सुंथानो था खाय दा मावखानांसिगोन नङा होमबा नोंथा बेफोरखौ औ आंनाथ' आरो न'खराव जोंहा आरो फिसाफोर फरायनाय फरायनाय थायोना फरायहाय बुङब्लाथ' जोङो गोबां रां थाङो बेनिखायनो जोंहा माखासे फालांगियारि सुबिदाबो रोंनांगौ जायो आरो नङाब्लाथ' जोंना बर'फ्रा एसेग्लाब एसेग्राब फालांगियारिनि अनगायै सिग्राव जोंहा सरकारि जब जबा साख ख्रि बेफोरखौथ' मोनथाथारनाय एसेग्राब गैयाना नोंथां फ्रायानो जोंना आबादफोरजोंबो नांथाबो आरो जोंना गामि ओनसोलफोराव
दा होमबा जों औ रां खामायनायनि बेलायावबो गोबां सुबुङानो गाव गावनि जिउखौ खहा खालामनानै लानो गोनां जादों
जेरै जों रां खामायनायनि जाउनावनो माखासे बिदिनो गिदिर गिदिर मुवा थि खोनाय एबा गोजौ गोजौ गाखोनानै मिस्टक खामानि नि मावनायाव सोरहाबा गोग्लैनानै एबा सोरबाया होसिनजानानै थैनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव जों गोबां नुनो मोनो माखासे मावनानै जाग्रा सु सुबुंफोरा एबा माखासे मा होनो न'खर सालायग्रा सुबुंफोरा माखासे थैनांगौ गोनां जायो जायनि जााहोनाव बिसोरो रां खामायनायाव नांथाब नाजानायनि गेजेरजोंबो खहाखौ मोननो हादों नोंथां जों नुनो मोनोदि गोबां गोबां जायगा एबा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै रां खामनायखौ नुनो मोनो नाथाय बिसोरो मोनसे गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बिसोरो जिउ गोमानांगौ जायो जायजों गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौबो गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरखौ फोथायनो हाया दासिमबो नाथाय जोङो नुनो मोनोदि रां खामायनायनि बेलायावबो माखासे आबादारिफ्रा आबादखौ थाब थाब मोननो थाखायनो माखासे बिगियानारि आदब एबा रासायनारि हासार बाहायनानै माखासे आबादफोरखौ मास मोनसे एबा मास मोनैनि आबादखौ बिदिनो सप्तासे एबा सप्तानैआवनो
औ नोंथां
नोंथाङा नेटनि प्रब्लेम जादों नालाय एसे नांथा नांथा जादों
खहा खालामदों आबादा जोंनि सुबुंफोरखौ